औ औ खोनाबाय नै
बहा दं‌ फंबाय
आंनि नैलै केम्पास आवनो
खबर सबर मोजां दा
खबर सबरथ' मोजां
जोंहा जोलुर जोलुर जोलुर जोनो आंबो थांगासिनोथ'
ए थाब फैदो दिनै एसे मोजां जागोन बोथोरा मोजां अखाया हायाखै हागाबाय दा नै जुथा गानगासिनो आं
जोलुरखौ फामसोलाय
जोलुराथ' फाम सोनांगौमोन उम सोैहैनांसिगोनसो नामा
फाम गैया
फामा दङ खिन्थु एसे खम बायदि मोनदों आं
ए ओमफ्रायथ' जोंथ' दिनै एसे गोबाव जाबोबाय फैनाया ओमफ्राय आरो मोनाबायबो
उ दिनै एसे मोनायद्रास नामा आं माखासेयाबो माथो
से माबा जाबाय
मासेयाबो फैगासिनो फैनाया उम दिनै मोजां खोनादोंलै माथो नोंनिखौ ओ दिनै मोजां खादों दाख्लै दाखलै एसे एसे खम खम खोनाबाय थानाय जादों आरोखि औ प्र प्र ओमफ्राय बै जोंनियाव बेयो बाला अन्थाइफोरखौ गारजोब्बाय दा
गारनायाथ' गारजोबबाय उम थोनायसेबां मोन
ए लायराय लायरायसै
उम गा लायरायबाय गानबाय नै उफाय गैया माथो बोथोराव अखा हागोन बायदि मोनदों हा
अदजायालै माथो जानांगौ अखा नायालाय हागोनबाय दि नुदोंमोन नुनाया ओमफ्राय जोंनिथिं स्रां ब्रा बिथिंसो मानो बिदि जाखोदो दासो
जानो जोलुर जोनांगौ समावसो मैयाबोथ'थ मोब्लिब थांनानै सेस
मैया मोब्लिबनि थाखायनो दिगदार जाबाय।
उम आरो दिनै अखानि थाखाय दिगदार बि हायालासिनो बिदिनो थाबा अरजाया अखाया।
उम हानाय नङा दां। माने हानाय नङा बादि मोनदां। उम।
गावनि आन्था हाखांबायना दसे।
गावनि आन्था हाबाय गोलोम दिनै गरमना बोथोरा गरमनि थाखाय गावनि आन्था हाबाय। हानांगौल बोथोरनि थाखाय बोथ बोथोरनि थाखाय हानायाबो मोजां।
मोजां।
ओमफ्राय मोजाङै दं दा गासिबो खबर सबर।
बस'आथ' मोजां दं।।
ए ओरै जोंना दाउ दाउ दोनग्राया माबोरै दं अबस्थाफ्रा?
दाउ दोनग्राया एसे सिङाव थाबनानै नायाखै बुस्थुखौ खौ हाग्रा हाग्रा दुलाजोब्बाय नामा हाबो खोनागोन ना माबाहाय।
हाया इसे खोनांगोन ओम।
हा होनांगोन।
हाग्रायाथ' दुखागोन। मानसि थाबायबाय थायाबा हाग्रा दुखायो।
ओम ओमफ्राय माब्ला लाबोनो सानदों दाउखौलाय ए माब्ला लायनो सानदों दाउखौ?
साननैसो थानानै लायसै आ बै गामि गामियावसो बायनांगौमोनलै नोंसिनिथिं बै माबाफ्राव बाजारफ्राव।
बाजारजों दाथ' बे दाबायदिनावथ' दाबायदियावथ' बेराम जाया। लायनो हायो आराम बाजाराव सिजौ बाजि मोनो बिदिनोबो फिसा फिसाखौलाय।
ए।
नैजौ सेजौ बाजि मोनो। दिखुरा दिखुरा फिसा फिसानो मोनो। आराम आराम मोनो। गारि फैनाय नुबाय माथो सोरबा सोफैबावबायदां।
बेरायफैबाय ओम।
हाबनि जालायथारनोसै होमबालाय अरखि जोबायथारसिगोनबि। अरखि जोंलायथारसिगोन फोथाराव अखा फ्रि फ्रि।
अ फ्रि फ्रि हा बेलथायलायनाय जागोनलै दिनै।
आइस
औ हाब दिनै दिनै माबा दं। यै अमा आदार होग्राया फैदों अमा आदार होग्राया अमाखौ आ अमाल' आदार होनो फैयो। ना जोलुरबो जोलांगोनथाय?
बे बेखौ दाहायसो मिथिसिगोन सोंबासो ओम।
सोंबासो मिथिसिगोन। माबाखौ नायबानो मिथिगोन बिनि हुलियाख ओइ नोंङा बे अमा आदार होनोसो फैदों नायनानै सिनायबाय अमा आदार फैदों अमा आदार होनो फैनाय सो नुखादों सायस‌आ ओइ खान्दा खान्दा गानना फैखागौमोन ना बियो फैबालाय
थांखियाला
थांखिया आलदा बेना एदमबारै मोजां नों गान खांबाय जुथाखौ
आं गानखाबाय नै
ए आंबो गानखांबाय दहायनो गानखांदों
गनखाबाय ने ओंखारनांसिगौल' नुजाया अनलि फिस
हो मोनसेल' ए आंनावो आंबो गांसे लाबोनानै दोनफैदोंलै आं फेनखौनो माबासो दा आं न'आवसो लायफिनलायनानै फैयो
बे जाम्बाफ्रा ओंखाराखै नामा दाबो
बोरै एफाग्राब माबा जाखो बिसोरलाय
हिनजावसोलै मानसिफ्रानो हिनजाव बायदिसो ओंखारा थाबखौनो ओंखारा
दाबो गैयानो नुहुरा माथो
दाबो खिगाया होनहर फुरा नुवाखै हनै माबायावो गुदियावसो गंख्लायनानै माबा जानु सेरगासिनोबाव
दिनै सासे लांथियालायबावसो मा जानांगौ बोथोरखौ फोथायजाया
जायलाया बोइयाव अखा हाथैजादोंनो जायलाया
ए हाब बेजोंबो अखा
बेयाव नङा खाथियाव नङा बैयावसो वौ व गुदियाव जायलाया अखा हाथे जानानै दं जाहैदों
होमबा बेबो एसे माबा जासिगोन गोबाव जासिगोन सौफैनो समा जानाय बायदि जाखोना माखो
हो औ समा दानो जायो नामा
खोनाफैयाखैमोन
समा दानो जाया समा दंबावो खावसे खावसेयानो नांबावगौ जायखिया खावसेयाथ' नांगोन नांबाय थागोन समालाय जागोन थांगोन फैगोन सासेया जोंना गुन्दै लागायसिगोनलै बे बाल्थिङाव गुन्दै लागायसिगोन। बाल्थिङाव होसिगोन बे दै होनानै गुन्दैखौ लागायनाया।
खायो अमायानो गोबाब फिस्लायखासै ना गुन्दै गोजा एसे देरबाय गब्ल'बा।
गुन्दै गुन्दै गोजा होबाबो बै माबा खौ जोब्लदखौ माबाना हरलाय नोंथिंनिखौ। जों-जो जोंब्लिदखौ लागायना हर जोंहो ओ। औ जोङाबा जोंबासो मोजां जागोनदा।
नै सोनो नागिरनायनि थांनायजों। बा बोरै जाखो।
इनै थांबायसो गथ'बा दिनैबो जोंखौ बोरै आसा आसा थाहागोनसो नामाब्रा। मोब्लिबा सोनो नागिरनायजों थांनायजोंबाव दिनै। हो बोरैजानांगौ बिदिजों। खालामगोन नालाय ब्रा जोंखौ मोब्लिबा। बिदिजोंथ' जानाय नोङालै ने काहानिया।
मैयाबो आद्रा थानाय बायदि मोनथारदों।
मैयाबो आद्रा थादों दिनैबो नै होबोथारदों आं अखाजों बांखाजोंबाबो। सौसिनानै जसिजोबनांगौ।
सासेयाबो दिनै जुथा गोदान लायलायथार। थादेन।
सासेया लायदोंना गोदान लायदों ना? उम हाब लाना फैग्रो बेसे रां एबा लाना फैखोलै?
बाजौफोर बाजौ।
बाजौनियानो जागोन-बाजौनियानो जागोन जोबख्रुबजोबखागोनलै बे जों। ओदिनै।
जिनायजोंनो होयोम
उम आसोला हासा आ दिनै गोदानसो दिनै माबागोन दोलागोनदांलै बेना आइथिंआ।
थांगोन दिनै।
ओ थाव फुननांगोन बियो थाव बै माबाया। जों ओंख्रि जाया ओमबा ओख्रि जाग्रा ओंख्रियाव होग्रा बै थावा। थाव गोथां होनोना बेखौ बे थाव गोथांखौ होबानो। लिमोनगोन आरो बै। नोंसोर दुगैखांनानै फुना होमबा थावआव। दुगैखांनानै थाव फुंग्राया बेखौ होबाबो जायो। जायखिलि मोननांगौ। लरख ना। बादालि बिदोंलै गोजौआव नायहराखै नों?
बादालियाथ' फैलै जोंथिंबो। बिराद गिदिर गिदिर बबहाय बिरलांथाय।
गोगोरजोंथिसे बेरलाङो
नोगोर नोगोराव लै दाना आदार आ बदारनि आदारा गामियाव गैला। दंफांफोरखौनो दानजोबबाय नालाय दा अै बादलिाबालाय फिथाइ सामथाइबो गैला। बे नोंना लोगोफ्रा ओंखाराखैदांलै। दाबो माबा आलाय सिलायस गिदिंलाबायगासिनो खोमा।
बोरै जाखो
एदम जायालै। जानबुज सेरगासिनो नै सासेया।
ए
उम। गोजोआव बादालि। जायखिया फैजोबाखै ने मानसिफ्रा सुबुं अनजिमाया ए थाब थाब माबानांगौ मैया बायदि फैफिनाखै ने मोब्लिब फैफिनाखै ने नैसनिसै
गैया। बोरै जाखो मोब्लिबालाय।
मोब्लिबा
मोब्लिखौ बारा फोथायजालालै।
नोंनिफ्राय आंसो बांसिन माबाबाय सानं बुंबायदां। बुंनायाव ओ थिबायना नों दा माखासे बुस्थुफोरखौ नों माबा एसे आलादा होनांसिगोन आरोखि।
औ।
समाज
समान समान जाबाय बुंनाया समाबो जांजां जाथारबाय आङो जायगाया फोथाबनांसिगौलै। बै कारेन्टजों माबाखौ हास लाबोनो लाबोदो। नोंथाङा जोङो मावसिन मावसिन
बानायनो नागिरदोंमोनलै सानबेसे थाबावो बानायनायाव जाबाथाय जासिगोनबो उम लांदां खालामजोबनांगौ। औ फुरा। दोस जोबनांगौ।
अखा हाबाय थाबायथाय थाब रज'यो।
ओ माबा खान्थाल बेगर दावगावगासिनो माथो खान्थाल बेगर दावगावगासिनो माबा बैसागुथां।
बैसागु बिदि गाबबा बिदि मोनो आं। लाय। बावबायमोन बैसागु है बिदि दाउ गाबबाथाय गोसोखांफिनो। बैसागुखौ।
जोबनायखाय जोबनायखाय बावबाय ना बैसागुखौ।
उम
मोब्लिबा माब्ला फैबावगोन जाखो?
मोब्लिबखौ दिनैबा मानि मा गोरोन्थि जालाय
नों दा बाजि बाजि होनांसिगोन दै रायलायनाया समान जाबाय। खोनाबाय ओ दा दा मोनसे माबा फैगोन नोंनाव बेयाव बाजि बाजि होबानो जाबाय।
दे।
दे दोनथ'लांनोसैखोमालै नों।
समाबो जाबाय माथो।
ओ जाबाय नों दोनहरदो ओं